औ नोंथां
औ औ नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे टपिक नि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन समहोनो हागोन ना?
औ नोंथां सम दङ दे रायलायजागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि मा खासे दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायजलायनि जोङो दानाय लुनायाव मा मा आगजुफोरखौ नांगौ जायो। ना बेफोरनि सायाव जोङो रायलायनि आरो नोंथां। दा औ दानाय लुनाय दोरोङारि होनब्लाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावसोरनो गाव जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय दानानै गानबोखादों नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो औ जे समनिफ्राय बर'आ माने दङ बे समनिफ्रायनो जि गाननायखौ बर'आ सोलिबोखादों नालाय दा गोबां गावसोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ बर'फोरा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो गानबोखादों आरो गावसोरनो दानानै लुनानै।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंहा आरो माखासे गोबां बेबायदिनो ओ समायना रमायना मिथिंगाखौ नुनानै बेखौ एरखांनाय आगरफोरबो दङ जेखौ मुं होनानै दोननाय जाबायना गोबांथार हाजो आगर फारौ मेगन बिनो दाउसा मोख्रेब आरो बिदिनो मा दिंखिया बिबार बा दिंखिया बिलाइ बेफोरबायदि आरो गोबां। दा औ दानि जुगाव जोङो दानि जुगनि आरो गोदोनि जुगनिखौ नायोबा जों दा बे जि बोसोरसोनि सिगांनि बाथ्राखौ रायज्लायोब्ला जि बोसोर सोर सोरनि सिगांबो माने गोबां जोंनि न'खरफोराव गामिफोराव माने इसानसालिफोरखौ नुयोमोन आरो नोंथां जोंनि न'खर नाथाय नैबे जि बोसोरनि उन समाव माने गोबां जोंनि न'खरफोराव बिदिनो खमायलांनो हमबाय जि दाग्रा माने आगजुफोरा गैला गोमालांबाय। गोदानबो बायाखसै नङा होमबा बिदिनो साल खुन्थाफोरखौ जोंनि सिथ्लाफोराव नुनो थांला बिदि आरोखि। दा आं सानो माने बेफोरबायदि जुदि खेबसेै खेबसेैनो हथत खरि माने जोबस्रां लाङोब्ला जोंनि इसान माखासे नुथाय बेयाव मा मा मुवा थायोमोन जुदि बेखौ नायनो जों जोलैनि मानसिफ्रा मोनाब्ला अब्ला बेयो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे खहा होननानै आं सानो आरो नोंथां मानो होमबा जि दानायाव जोंहा गोबां रोखोम- -नि मुवा बेसाद नांगौ ना नो खननो थाखाय सि नांगौ ना बिदिनो जियाव सिङाव एसे गुवार माबानानै लामा खालामनो थाखाय बालेबबो होननानै बुङोमोन बालेब जायखौ गोब बा बेसादनि माने स्केल बायदि सैनानै लायोमोन बाालेबबो होननानै बुङो
औ नोंथां मोनगौ
आरो जोंनो राज होनांगौ मेइेनलि गुबैयै माने औ बे थ' रासो जोंसो बोसोनाय जायो नालाय खुन्दुंखौहाय औ दा बे रासोआबो गोबां बेबायदिनो नाम्बार थालायो आरो बेहाबो बेबायदिनो गिदिर नाम्बार फिसा नाम्बार आरो ओ ओ बिदिनो आगरफोर दानो थाखायबो जाया माने आगरखौ बोखारो सियाव एरनांगौ बेखौबो माने ओ नांगौ आरो जोंनो जाय- जायो बे सिलभार खालारनि जायोना मोनसे आगर बोखांग्रा मोनसे थायो औ आरो बिदिनो आगर माने गोबां गोबां गुबुन गुबुन मुंफोर आरो बिसोरो माने बेयाव मा थायो मुस्रा सानो थाखाय जोंहा बिदिनो मुस्रा थाबाय खुन्दुंखौ जेराव साथुमो बिदिनो गबिन होननायबो मोनसे बो थायो आरो जाय माने मुस्राखौ सोनानै- एसेयाव ओरै ओरै हरलाय ओरै हरलाय हरगोन बेयो माखु होननानै बुङो ना औ बिदिनो आरो आरो बिदिनो ओ मा होनगोन दांगोन ना थाना मा होनो बे सि थुननानै दोनग्रा जायखौ ना गान्दै होननानैबो बुङो औ बेखौ बेखौबो जोंनो नांगौ दा बेफोर सोदोबखौ नै जों दा जि बोसोरनि इसे उनहालागैनो बाव हांलाय लांनायसो जाबाय आरो नाथाय जों एसे सिगाङावबा जोंनि न'ख- खरफ्राव थायोमोनबा जों बेफोरखौ मिथियोमोन आरो जोंनि बिमाफ्रा जेनेबा नै बिदिखौ लाबोलाय बेखौ आं नो हरलाय बिदि बुंलायनायावनो माने बे गासैबो मुवानि मुंफोरखौ मिथिजोबनाय जायोमोन आरो नोंथां ह' नाथाय अ दानि जुगाव दानिबो गथ'फोरखौ जुदि सोङोब्ला बिथांमोनाथ' दा खिथानो रोंजेननाय नंला माने बेेखौ मा होनो होनगोन अबेखौ मा होना ना आरो बिदिनो औ गोदोनि समावथ' गोबां जोंनि जेनेबा जोंनि न'खरावनो जोंनि बिमायानो जि दायोमोन नालाय गोबांथार दा बिथांमोनाथ' जि दायोमोन आरो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे ओ मा दंमोन बेखौ रोंनाय आखु होननांगोन आरो गोरों आखु होननांगोन माने औ गुबुननि जियाव एरनाय आगरखौ दख'नाफोरखौल' लानानै फैयो आरो बेखौ नायनानै बेबायदिनो आगरखौ एरखांनानै दिखोनानै माने आगरखौ होनाय जायोमोन आरो दा बेफोरबायदियावथ' गोबां नायनानैनो जुदि- बिदि आगरखौ एरनो हादोंबा बेथ' सासे गोरों मानसिनि आखु नङा होमबा गोरों ओ रोङिफ्राथ' नायबाबो सिनायनाय नङा एबार अबेखौ थिखोनांगोन एबार खै नाम्बार गनसिखौ थिखोनांगोन बेबो लाइन लाइन मोनसे गनसिसो नालाय आगर एरनायनाबो दा बिदि जायो आरो नों थां गोदोनि समनि आइजोफ्राबोथ' बिदिनो हनै नोङो गोजौआव नुहुरबाय साखाजों नाहरनानै नुबाय हाजोफोरखौ नुबाय बेखायनो हाजो आगरफोरखौ एरबाय हाजोआ बिदि गोजौ गाहाय जायो ना बिसोरबोथ' औ नायनानैनो लिरदों नायनानैनो नुदों फारौनि मेगना बिदि जायो बेखौबो बिसोरो एरखांबाय फारौनि मेगनखौ नायनानै ना औ बिदि दाउसा मोख्रेब बिफाङा बिदि बिदि रिजि रिजि माबा जायो बिलाइ जायो बेखौबो नायनानै बिसोरो गराव एरबाय ना ओमफ्राय बिदिनो औ गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बिदि बर' आइजोफोरा एरदों आरो गोदोबो नुनानैनो नायनानैनो बेखौ मिथिंगायाव नुनानैनो एरदों दा गोदोनियाथ' माने बिदि जायोमोन इन्दि जिल' मोनोमोन नना गोदोथ' माने जोङो लेखाफोराव मोनबोदों गोदोनि सम- फुङाव माने इन्दि जिल'मोन इन्दि एम्फौनिफ्रायनो खुन्दुंफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो बेयोथ महरा एखे खेल' जायो नालाय दा बेखौ गाबहोनो थाखाय दासो गोबां रोखोमनि रं बिरं माने गोबां रोखोमनि रं गोनां गाब गोनां माने खुन्दुंफोरखौ आलदा आलदा मोनखानाय जासै नाथाय गोदोनि समावथ' बिदि नङा नालाय बिसोरो बेखौ गुबुन रोखोम मोनसे महर होनोबा गाब होनोबा माने जों खोनादों दंफां लाइफां माखौ माखौ माबा माबि देलाबायनानै बिसोरो बेयाव सोमनानै दोनोमोन बेजोंनो बे खुन्दुङआ मा गाबनि नांगौ बेयो खाालार जानानै फैयोमोन होननानै जों लेखाफ्राव मोनगोन नाय जादों आरो नोंथां
औ नोंआव थाथारो नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायलाय नोंथांमोननिथिं दासिम इसानसालिनि नुनाय अनजिमाफ्रा न'खर न'खर माबायदि बिदि आरो दा जि दानायफोरा माबायदि दायो ना दागोन ना दाला
औ नोंथां औ नोंथां थारैनो फोरमायगोन दा ओमफ्राय दानाय लुनाय नोंथाङााथ' गोबां सावरायखाब नङा होमबानो दा नोंथाङा सोंनाय बायदि आं फिननायखौ होनोसै माने दा आथिखालाव जों नुनो थांब्ला गामिफ्रावथ' नुलानो गोबां खमिबाय आरोना दानिया जोंनिया जायखि जाया सुबुङानो जोंनिया बर' सुबुंफ्रा माबा जाबाय बाजारफोराव बायदिसिना रेडिमेड ओंखारनाय जिफोरखौ बा बेफोरखौ बायनानै गाननो हमग्रा जाबाय आरोना बिदि हिसानसालिबा गावनो हिसान दानानै जोङो सि दानाय बायदिसिना दानायखौ जों गोबां खम नुनो मोनग्रा जालांबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे‌ गोदोनिफ्राय गोजौ थाखोनिमोन ना नोंथां जोङो गावनि गाननाय जोमनाय गावनि लानाय फास्रासिम गासैखौबो जोङो माने गोदोनि आइजोफोरा जोंनाया गावनो दानानै दिहुनजोबना गानोमोन नोंथांना
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बर'फोरा मोनसे जोबोद गोग्गाथावगोन आरो गोग्गाथाव हारि दानाय लुनायाव जेरै दा दिनै जों बुंनांगोन जोंहा आर'नाइ फालि हो बे आर'नाइ फालिया दिनै जोंहा गोजौ थाखोआव मा मोनबाय बा जोंहा आरो नेखाालि ज आइ क मोनबाय जोंहा नङा होमबा नोंथां बे जोंनि नि थाखाय जोबोद मोनसे मा होनो बेखौ गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय नङा होमबा जोंनि हारिनि बे लाग्रा फालिया जोंहा गोजौ थाखोआव जे आइ थेक मोननो हाबाय दा बिदिनो जोंहा मोनसे गोदो गोदायनि आइजोफोरा गोदो गोदायथ' जोंहा राजाफोर दङमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
राजाफोरा दावहा नाङोमोन नाङोब्ला जोंहा बर' आइजोफोरा मा खालामामोमोन ना जोहोलाव जोहोलावजोफोरा हरसेनि गेजेराव जोंहा आइजोफोरा आर'नाइ फालि दायोमोन ना नोंथ
औ नंगौ नोंथां
गावनि फिसाय बा गावनि जोहोलावा दावहायाव थांनायनि सिगां बिसोरो हरसेनि गेजेराव आर'नाइ फालिखौ दानानै फिसायनो बा गावनि जोहोलावनो जोङो गानहा हरोमोन आरो ना औ मानोना बिसोर मोनसे फोथायोमोन आरो जे हरसेनि गेजेराव दानाय बे फालिखौ लायोब्ला जोंहा दावहायाव देरहायोमोन होनना बिसोरो फोथायोमोन आरोना नोंथां देरहासारनाय बिदि मान खालामना हरोमोन दा बिदिनो जोङो दानि आथिखालनि जुगावबो आर'नाइ होनोब्ला आर'नाइखौ जों गोबां बायदिसिना सिना मान खालामनाय आलासि सिबिनायफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा
औ नंगौ
बाथ्राया जाहैबाय मा गोदोनि आर'नाइ दानि आर'नाइ गोबां फाराग दंसै मानोना जों गोदोनि आर'नायाव जोंहा बर' आइजोफोरा जेरै जोंहा आर'नाइ होनोब्ला बेयाव मोनसे हाजो आगर थायो ना नोंथां बै हाजो आगर खौ जोंहा मिथिंगानिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि आइजोफोरा नायनानै जोंहा आगर एरोमोन नङा होमबा नोंथाङा गावनि आखाइजों दायोमोन बे जोबोर जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रामोन नाथाय आथिखाल जुगाव मेचन नुनो फैबाय नालाय बेनिफ्राय जोंहा मा ज जाबाय आर'नाइफोरखौबो जोंहा मेसिनफोरनि बायदिसिना मोनलाबायग्रा जाबाय बेफोर मोनलाबायनाय जानायनिफ्राय जोंहा दा बर' आइजोफोरा मा जाबाय बे दानाय लुनायाव खम नुनोसै आरो माने दानि आइजोफोराथ' हिसान दानो रोंलाखौनो होन आरोना नोंथां औ माने गोदो गोदाय आरो मोनसे जोंहा नोरै दङमोन जोंहा गोदो गोदाय गोसो थोलायनाय हाबा जानाय गोबां खममोन ना नोंथां माने जोंहा नायनानै हाबा खालामनाय मोनसे हुदा दङमोन ना बर' हारियाव बा बै नायना हाबा जों नायनो थांनायाव ओ हिजाव गोदान नायनो थांनायाव फास्तावनो जोंहा लेखाफोराथ' गोदोनि मानसिया
गैया औ
गिबियाव जोंहा हिसान दानो रोंगौ ना रोङा जि दानो रोंगौ ना रोङा बेखौसो सोंग्रोयोमोन ना नोंथां जोङो बेफोरखौ खोनानो मोनो आरो माने जाय सिख्लाया जि दानो रोङा बैफोर सिख्लाया जोंहा जुलि जानोनो गोब्राब जायोमोन
औ औ नंगौ नोंथां गोबां खोनाबोदों जों औ
औ बिदि बेफोरनि थाखायनो जोंहा बर' हारियाव गोबां मोनसे रोंगौथि गोनां सिख्लाफोर दङ जेनेबा हि दानाय जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोंफोरनि आइमोनाबो गोबां दानो रोंगौ बायदिसिना गोबां आगरफोर एरोमोन नाथाय दा जोंनि जा बिनानावमोन जा जोंनि आ दा जेबो रोंला मानोना बिसोरो बेफोर खामानिखौ नेहाथ सानो माने जि दाना गानलायनांगौ ना दानिया बेफोरखौ सानो आरोना नोंथां बे माने गोनोखो जों गोरोबनो नागिरो गासिबो गोरोब जों गोनोखो जों गोरोबनो नागिरनायाव जोंनि दोरोङारि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायखौ जोङो नेवसिनो हमनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां जोंनिथिंजायथ' दा हिसान होनना बुङोब्ला बिदिनो। आखाइजों सानला बा गंनै गंथामसोल'सो नुसियो खोमा नोंथां माने गोबां जेन'बा जौसे न'खराव सोरबा न'खर थामाल'सो दायो बे बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो नोंथाब बिदिनोसै आरो ना नोंथाब दा नोंथांमोननिसिमबो दायोना नोंथां दासिमबो
नोंथां जोंनि गामियावथ' बिदिनो दङ जेनेबा जोंनि गामियाव बांसिन बांसानानो दासिमबो दायो नाथाय गोबां बेबायदिनो आगर गोनां जिफोरखौ दानो रोङा माखासे सुबुंफोरा अब्लाबो माने गामसाफोरा न'आव दानाया साबसिन जायो नालाय गाम फोरथ' इसिबां औ माने बेयाव आगर एरनांलाया नालाय बे ओंखायनो गामसाफोरखौल' बांसिन दानाय नुसै आरो नोंथां। आरो बिदिनो दख'ना बिदुन होननानै बुङो जायखौ माइदि होननानै। दानाय जायो दख'ना जोङ बेयावबोथ' बांद्राय आगर एरा नालाय आगर गैयि बिदिनो। नर्माल माने सिम्पोल। बेबायदिनो जिफोरखौ जोंनि सानसालियाव जोंनि गामिफ्राव दासिमबो दायो आरो नोंथां एसे आरो। जोंनि बिमा मोनाथ' दाबो दायोआनो। फ दाबो दायो बिदिनो गामसाफोर दायो फास्राफोरबो बिसोर दायो आरो बिदि।
औ नोंथां थारैनो खोनानानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय अब्ला जोंनि सावरायनायखौबो जों बेयावनो। लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन लाखिथ'नोसै नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ।